हेल' हेल' हेल' औ। हेल'?
औ नोंथां खोनाबाय खोनाबाय। ओ नोंथां ओ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिरबाय आं।
गोजोन फुंबिलि नोंथां। दा नोंथाङा आंनि फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथां जोङो दैज्लां बोथोराव मोननाय मैगं थाइगं आरो मेसें बोथोराव मोननाय मैगं थाइगंनि बारै रायलायगोन। नोंथाङा दैज्लां बोथोराव मोननाय मैगं थाइगं बारै आं नो फोरमायनो हागोन नामा?
अब्ला नोंथाङा खोना संदो दा जोङो मैगं थाइगंब्लाथ' जों ओंखामजों जाग्रा माखासे ओंख्रि मैगंफोर बा माखासे दैज्लां मावग्रा मैगं थाइगंफोर आरो। ओ बुंनो थाङोब्ला दैज्लाङाव मावग्रा मैगं थाइगङा ओ गोजां बोथोरनिख्रुइ गोजां बोथोराव मावग्रा मैगं थाइखौ एसेबाबो एसे मा होनो ओ बेसेन गोनांसिन बा बेसेन बांहोनो माबा नोंनि जिउआव बांसिन रांखावरि लाबोनो हाग्रासिन मा खासे मैगं थाइगं होननो हायो। मैगं थाइगंल' नङा जेरै जोङो ओ जोंनि ओरै उम आसामाव बा ओ जोंनि सुबुंफ्रा बांसिनानो मा खालामो माइ आबाद मावो। बे माइ आव माइ आवादा माइ आबादा ओ जोंनि जिउ खुंनायाव ओरैबायदि राहा बा जोंनि जिउ खुंनायाव ओरैबायदि ओ मदद होयो जे जों माइ आबाद गैयाबानो बे बुहुमाव बा जोंनि ओरैनि आसाम बा सा सानजा ओ भारतनि बांसिन सुबुंफ्रानो थांना थानायाव जोबो खस्थ' जागोन जों बेखौ बुंनो हायो। दा माइ आबादखौ जोंङो ओ ओ मार्च दाननिफ्राय जोंङो जुन, जुलाइ, आगोष्ट आबाद दाथ' आगष्ट गाहामसिम गायो।
उम।
दैज्लां बोथोराव जों बेखौ गायो। ओ मास मोन्थामसोनि उनावनो जों बेखौ बिनि फिथाइखौ मोननो हायो।
ओम दा‌ माइ
माइ गायनायखौथ' नोंथांङा मिथिखागौ जेरै जोंङो खोथिया फोगोरनांगौ। खोथिया फोखांनायनि उनाव जोंङो ओ खोथिया मोनबासो बेखौ‌ गायनो हायो। जेरै‌ होमबा हाफोरखौ हालेवनानै उम आरो दंबावो जोंहा दैज्लांङाव माखासे ओ माबा गायो आरो मा होनो जुंखाम। ओ जुंखाम आ मोननै रोखोमनि जायो बबेखौबा जोंङो मेसें बोथोराव गायनो‌ हायो आरो बबे खौबा जोंङो बार' मास गायनो हायो। आरो माखासे दंङ जेनेबा दैज्लां बोथोराव गायनाय। दा जुखामा मोनसे ओरैबायदि सनानि मा होनो बेखौ ओ आबाद होनजायो। ओ जेरै ओ सनानि आबाद होनजायो। मानो होनब्ला जुखामनि बेसेना ओरैबायदि जे आथिखालाव ओ बिनि बेसेनखौ जोङो ओ दस्रा ओम आबादफोरजों रुजुनो हाया आरो। आरो होनना बुंब्ला उम जुंखाम ओ जुंखामा मोनसे ओरैबादि ओ आबाद जायखौ ओ जोंनि बिगियानफोरा माखा खालामो ओ ओ बिगियाननि सुबुंफोरा आथिखालाव मा खालामदों जुंखाम आबादनि थाखाय मोनसे हाग्रा बुथारग्रा मुलि गावनि एकदमबारे बिनि थाखाय मोनसे बानायखादों आरो। जायखौ जोंङो जुंखांम आबाद मावोब्ला हाग्राखौ रज'योब्ला जों सारना होयोब्ला जुखाम बिफांआ थाजोबगोन गासैबो खिन्थु ओ हाग्रायाल' थैगोन आरो। दा बेबायदिनो जोंङो जुंखामखौ ओ मोननोबा बा जुंखामा देरोबा जोंङो बि ओ बिनि बेगर बेगरथ' नंङा जेनेबा जोंङो फिथाइखौ खानानै जों बेखौ फोराननानै जों बेखौ ओ मिलाव गुन्दै खालामनानै फाननो हायो आरो बेखौ जों जिरनानैबो फाननो हायो।
आरो
हाखांनायनि उनाव बे जुखामनि देन्थाफोरखौ जोंङो मा खालामो दानस'नानै जों मोसौबो होनो हायो आरो।
आरो दंबावो जोंहा दैज्लांनि मा बयनिख्रुइ बेसे न गोनांसिन ओ मोनसे आबादा जाहैबाय ओ फाथो आबाद। दा फाथो आबादाथ' जोंनि बर' हारिजों ओरैबायदि सोमोन्दो गोनां मोनसे आबाद बा ओं आबादारिफोरनो मोनसे मोजां रोखोमनि रांखावरि सोरजिनानै होनो हाग्रा मोनसे आबाद। मानो होननानै बुङोब्ला ओ जोङो ओ फाथो मावनो फाथो आबाद मावनो बारा ओ बारा रांखावरिनि गोनांथि गैया आरो। मानो होनना बुंब्ला जोङो ओ एसे गिबियावनो जेनेबा हाफोरखौ ओ ब्रै थाम ब्रै ओ ब्रै बिगा बा बिगा जों हाफोरखौ एवनानै लाबाय एवनानै लाखांनायनि उनाव
एवना लाखांनायनि उनाव मा जायो, जेन'बा एवना लाबाय नोंङो एवना लानानै जोंङो ज'खा बेगरखौ जोंङो फोनानै होदो होनानै होखांनायनि उनाव मा जायो
फोननानै होखांनायनि उनाव